खोनादोंना नोंथां औ खोनादों। जादों नोंथाङा आंखौ फन खालामनायनि जाहोनखौ एसे फोरमायदो नोंथां
औ नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आर ना नोंथां। नोंथाङा सावरायफानो सम दं नामा?
औ नोंथां सम दङ नोंथाङा बे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों बेखौ दा बुंनो हागोन
औ आङो नोंथां जौ संनायनि बागै सावरायनो होननानै नोंथांनाव कल खालामदोंमोन आरोना। होमबा साव आंनो फोरमायग्रोन होनोसै नामा नोंथां इसे?
औ जागोन दे बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायग्रोदो।
औ जोङो जौ होननानै मोनथियोब्ला माने गोदोनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौआ जोंखौ मेंनायफ्राव एबा ज' थानायफ्राव जों लोंग्रा एबा जुमाय होननानै मोनथियोना नोंथां जौखौ? औ औ बे जौ संनायाव जोङो सिगां मा नांग्रगौ होनबाय एमाव नांग्रोगौना नोंथां औ। बे एमावखौ बानायनो थाखाय जोङो माथा माथा माइरंनि गोनां जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
नाथाइ माइ-माइब्रा माइरङा जाया आरोना नोंथां बे एमावखौ बानायनो थाखाय मानो होनोब्ला माइब्रा माइरं आव‌ आथा थानायनि थाखाय जोङो माइब्रा माइरंखौ बानायनाय जाया। औ माथा माइरंखौ बिदिनो सेरनै एबा बा सेरथामसो बिदिनो एमावखौ बेसे बुरजा बानायो बिदिनि थाखाय जोङो दसे सम सोमनानै दोनगोरो आरो ना नोंथां औ सोमना दोनखांनायनि उनाव जोङो बायदिसिना जेरै आनारस बिफां खान्थाल बिलाइ जेरै एमाव फि फिफां एमाव फिफां मोनसे दंना बेखौ जोङो एसे एसे खांनानै लाबोनानै जोङो बेखौ मान उवालाव गाहे नजों देनानै लागोरो आरोोना नोंथां बेनि उनाव जोङो सोमनानै दोननाय बे माथा माइरंखौ जोङो दसे सम खांनानै माने सर' होनानै बिनि दैखौ सर' होनानै जोङो बेखौ माबै बिलाइफोर देनानै लानायावनो जोङो देग्लिनानै लायो आरोना नोंथां बिनानै लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ संग्रायाव एबा बबेबा थोरसि गुवारफोर बेफोरबायदि जिनिस गुवार फोराव जोङो एरननानै लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ दै एसे-एसे सारस्रो सारस्रो बेखौ नानाय जायो आरोना नोंथां नानायखौ नाखांनायनि उनाव जोङो मोजाङै नााखांनायनि उनाव बेखौ लारु बायदि फिसा फिसा खालामनाय जायो आरोना नोंथां। बे लारु बादि फिसा फिसा खालामनायनि उनाव जोङो बेखौ आरोबाव सिगां खालामनानै लानाय एमाव बोरायफोर दङ जोङो बेखौ थरनैसो थर थामसो लानानै बेखौ बिनि सायाव जोङो सारनानै होयो आरोना नोंथां एमाव बोराइखौ बेनि उनाव जोङो संग दोननानै बेखौ माइनि जिगाब जेरै जिगाब बोरायफोरजों एसे बेखौ खोबनानै दोननानै उखुमनि गोजौ फोराव जोङो सानसे एबा सानथामसोनि थाखाय जोङो बेखौ थिखोनानै दोननाय जायो आरोना नोंथां औ-औ होमबा जौ संनोबा जोंनोबो आरोबाव माइरंनि गोनांथि जायो आरोना नोंथांना। औ बे माइरं माइरं जावनायाव जोङो माइरं फिसा फिसा जायखौ जों एंखुर होनो बेफोरखौ जोङो जौ गसंनाय जायो आरोना जायखौ जोङो माइरं जावनायाव सानद्रि बेफोरजों सालिख'नानै लानाय एंखुर फिसा फिसाफोरखौ जोङो सेरब्रै सेरबासो लानानै एबा जोङो गभर्नमेन्टनि मोननाय सेन्ट्रेल माइरं बेफोरबायदिजोंबो जोङो जौ खौ संनाय जायो आरोोना बेफोरखौ जोङो मोजाङै औ सुनानै लानानै सुनानै लाखांनायनि उनाव बरथन गिदिरफोराव जोङो बेखौ संनानै लानाय जायो आरो थां बेखौ ओंखाम बायदि संनानै ला उनाव जोङो जेरै बेखौ एरखावनानै लायो आरोना ओं ओंखाम माबाजों बे जाख्रा माबाफोरजों जेखुनु जाया मोनसे औ-औ बे बेफोरजों एरखांना लाखांनायनि उनाव जोङो मोनसे औ-औ-औ बेखौ जोङो प्लास्टिकफ्राव एबा संग्रायफ्राव बिदिनो गुवार जिनिसफ्राराव जोङो एरननानै लायो। गुसु खालामनानै बिखौ सिफ्रु सिफ्रु खालामनानै जोङो दसेनि उनाव गुसु जानायनि उनाव जोङो बेखौ मा बै एमाव बानायनानै फुनानै दोनो आरोना नोंथां औ फुननानै दोनखांनायनि उनाव जोङो गोजां बोथोर समबा बेखौ गोजां बोथोरावथ' गुसु जानायनि थाखाय जोंनि जौआ थाब गुदुं जानानै जायिनि थाखाय जोङो बेखौ हरनै एबा हरथामसो जोङो बेखौ खोबनानै दोनो आरोना नोंथां। एबा गोलोम बोथोरफ्राव गरम जानायनि थाखाय। हरसे हरनै बिदिनो साननैनि उनाव जोङो बेखौ मा खालामो दाबखा गोदोनि दिनावथ' जोङो दाबखा बाहायनाय नुयोमोन आरोना नोंथां दाबखा एबा मालदांफोर एबा दानि मुगायावथ' मोनबाय बाल्थिं लबारनि बाल्थिं बेफोर बायदि गिदिर गिदिर बाल्थिं जोङो बेखौ सोनानै दोननाय जायो आरोना नोंथां औ सोनानै दोनखांनायनि उनाव जोङो बेखौ सप्ता खनसे एबा सानब्रै सानबासोनि उनाव जोङो बिनि ओमफ्राय मा होनो जौ-जौ बि बिदै जौ गिसि बिदै बिखौ जोङो लोंनाय जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलथिं ओनसोलावबो माबोरैहाय बे जौखौ बानायोबा गिबियावनो मा नांग्रोगोन आङो जोंनि ओनसोलनि बायदिनो नोंथांनोबो एसे फोरमायनोसै।
फोरमायदो दे ।
नोंथाङा गिबियावनो बुंलांनाय बायदि बेजोंनोबो एमाव जायखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव बाखार होननानै बुङो जोङो बेखौगोन जायो जोङो बेखौ गिबियावनो नांगोन। थाखाय जोङो गिबियावनो बे मोखोन बिलाइ आरो बे गोदै जाग्रा बिलाइ खान्थाल बिलाइ जोङो बेखौ नायगिरना लानानै जोङो नांगौ जखानि नागिरना लायो आरो।
औ।
दखना बिबार बिलाइ बे मोननैबो बाहायजायो आरो थिग नोंथाङा माइरंखौ नांगोन नङा होमबा।
औ नंगौ।
हरसे बा सानसे थिग बेबायदिनो सोमनानै गुरै खालामना लाग्रोयो जाहाथे जोङो देनायावहाय बियो पस माने गेब्लेयो आरो थिग बेबायदिनो बेखौ लगायनानै देफाबाय दे फानानै जोङो गुन्दै खालामनानै बेखौ जोङो दै लगायनानै। लारु बाना लारुखौ जोङो नांगौ जखानि बेसे गिदिर फिसा बानायो बेनि थाखाय। जखा लानानै जोङो बानायो थिग बेबायदिनो बेखौ जोङो बानायखांनानै बे नोंथाङा बुंलांनाय बायदि बे गोदो जोङो लारु बानायनानै दोनखांनाय। बे बाखारखौ होनांगौदि अब्लासो बेखौ ज बाखार म होननानै बुङो ना नोंथां बे बा मारा माने माखारनि महर मोनगोन आरो ।
औ औ।
नोंगौ थिग बेबायदिनो बेखौ जोङो दोनबाय सिथुमनानै दोननानै जोङो जिगाबफोरखौ बो बा जिफोरदो खोबनानै दोनो बेयो सानब्रै सानबा थानायनि उनावहाय बियो गोरा महर मोनो आरो बेखौ सान दुं होयो उनावहाय जेसेनो सान्दुंङआव होयो बेयो एसेनै मोजां जायो आरोना बेखौ जों उनावहाय जोङो बयामफोरावबा पेकेट फोराव सोनानै दोनबाय औ जेब्ला औ जों उ सङो अब्ला बेखौ जोङो जौखौ जोङो ओंखाम माइरं माइरंखौनो सङो नङा होमबा माइरं?
औ नंगौ नोंथां औ।
जोङो प्लासटिक फोराना प्लासटिकफोरावहाय एरननानै लायो। एरननानैहाय जोङो बे एमावखौ गुसु जायोब्ला लगायनाय जायो आरोना। लगायनानै प्लास्टिकावनो बोननानै बा खानानै दोननाय जायो बे खानानै दोनखांनायनि उनाव बे साननैनि उनाव जेब्ला रोसि जागोन न नङा होमब्ला बेखौ जों खान्था बा बालथिंफोराव सोनानै दोननाय जायो। बेबायदिनो बे जौखौ रोसि जायोब्लानो जों लोंनो हायो आरो साननै सानथाम थानायनि उनावहाय बेखौ जोङो जौ गोरान महरैबो बानायनो हायो नोंथां। औ बे जौ गोरानखौ माबोरै बानायो नोंथाङा एसे
औ औ हागोन नोंथां। होमबा बेनि उनाव जोङो जेब्ला जौ बिदैखौ लोंखाङो एबा जौ बिदैया माने गैया जायो बिनि उनाव जोङो अफ्रिखौ जोङो दै एसे सोमनानै दै एसे सोमनानै जोङो बेखौ अगदाबाव थिखोयो आरो ना औ
बेसेबां समसिम सोमनानै दोनो
औ दसे समनि थाखाय सोबनानै दोनो आरोना नोंथां माने सानसेबो दोनजायो एबा हरसेबो दोननोहायो बेफोरबायदि माने दै सोमनानै दोनो आरो नाव
आरो मोनसे खोथा बेयो जेसांनो नायो एसेबांनो जौ गुराना जोंना ओंखारो होननानै जोङो मिथियो आरोना नोंथां। औ थिग बेबायदिनो बेसेबां दिनसोनि उनाव संनाय जायो बे खौ नोंथांमोननि ओनसोलथिंजाय खोनादोना नोंथाङा
हेल' खोनादों ना नोंथाङा? हेलौ नोंथांमोननि ओनसोलथिंजाय बे जौ गोरानखौ माबोरै सङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
बिदिब्ला